औ नोंथां खोनादों
होमबा नोंथां जों दानदिसे सावरायनि बर'नि ओंख्रि सबाय ओंख्रि
औ औ
जों दा जिखुनु सावरायनोसै ओमफ्राय आरो नाफामनि सायाव सावरायनो
औ
ओ होमबा नोंथां नोंथाङाथ' मोनथिखायो जे सबाय ओंख्रि होननानै बुंबोब्ला मा मोनथियो दा सबाय ओंख्रिया जाहैबाय बर'फोरनि गोदो गोदाय आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय सोलिबोनाय बियो मोन से जोंनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि होननानै बुंनांगोन। जाय ओंख्रिया दिनै जि आइ टेकावबो ओ फैदों बेबायदि मोनसे थासारि दा बेखायनो गोदो गोदायनिफ्राय जिहेथु जों आजै आजौनि समनिफ्रायनो जों जिहेथु बाहायबोदों जाबोदों आलासि सिबिदों दा बेखिनो सबाय ओंख्रिया दिनै मोनसे थासारियाव थाफैबाय। दा सबाय ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो सबाइखौ जेरैबायदि फोथाराव फैयो फोनानै ओ जि जों जोथोन लायो जोथोन लानानै बेबो देरबोयो जाथ्राबा एसे एनै मालाबा समाव भिटामिन हैयो बांद्राय अखाबा खिनथु बेयो जारेथ जालाङो बारा अखा नाङा आरो सबाइनो दा बेनिफ्राय जोङो सबायखौ लाबोबाय थाइनायनि उनाव रानायनि उनाव फुबाय फुनायनि उनाव जोङो एसे फोरानस्रनानै जों बेखौ मारा होनाय जायो दा मारा होनायनि उनाव जोंहा जि सबाय बेखौ जों जानो हानायाव फैयो जानो हानाय माने जेनेबा बेखौ ओंख्रि संनो हानायाव लाबोनो हायो आरो जेरै नोङो सबायखौ जोङो एसे एवफ्रामग्रोबाय सारायफ्राव बा गुबुन गुबुन जे माबाफ्राव आइजेंफ्राव दा बिनिफ्राय एसे एवनानै एसे गुदुं खालामनानै बेखौ जोङो बथलफोरजों एसे हुख्रेमो दा बथलफोरजों होख्रेमोबा गदुं गुदुं हा बेयो थुब्ला थुब्ला थुब्ला गावो आरो गुबुन मोनसेया आथिखालाव गोबां आइजेंफोर दंसै जायजोंनोखि जों बेखौ गावहोनो हायो बे आं जायखौ रायज्लायदों बे जाबाय गोदोनिफ्राय जोङो लाबोबाय थानाय
औ
बेयाव बथल गोलावजों जोङो हुयो थुब्ला थुब्ला सिंखावो सिंखावनानै बेखौ आरोबाव जोङो दिंखि नङाबा उवालाव जों एसे खुस्र'फिनो जाहाथे बैयो पालिस जायो आरो गोब्रा जाया दा बिनि उनाव जोङो बेखौ जोङो लाबोबाय बिनि उनाव जों बेखौ गाव गोजा लुबैयो आरो बेबायदि गाव गोजा रुग्रोनाय समावनो ओनसोल लानानै ओनसोल नोङो मा खालामो जेनेबा लोगो लोगो खारैबो होफाखानाय जायो बेयाव थाबैनो रुइनायनि थाखाय आरो बे समाय गोदौ नांगौनि थाखाय रुइ रुइनांगौनि थाखाय नों जेरैबायदि खारै होनाय नुयो बिनि उनाव जों बेयावनो बानलु संख्रि फ्राय होफाखानाय जायो
औ होफाखायो औ
जुदि जोङो बेखौ गाव गोजा सङोब्ला नों होफाखानाय जाजोबो बे मोनसे थासारि जाबाय ओमफफ्राय गुबुन मोनसे थासारिया जाहैबाय जोंहा मा होननानै बुंनांगोन बेखौ ओ बिनि उनाव जोङो ओ बेखौ गोदौबाय रुइबाय होमबा रुइनायनि उनाव बियो जोबोद मोजां थासारियाव फैबाय आरो बेखौ जोङो निर गावबोजाबा बे जानो हानाय मोनसे थासारियाव फैबाय गुबुन मोनसेया जाहैबाय जि मोनसे थासारियाव फैखांबाय बे बेयाव जोङो मालाबा सम आलासि बायदिसिना जुदि फैयोब्ला
औ
होमबा आलासि बायदिसिना जुदि जोंनि आखायाव फैयोब्ला होमबा मा जायो जों बेखौ जों अमा बेदर
दाउ बायदिसिनाफोरखौ बेखौ लानानै जोङो संनायखौ नुनो मोननाय नङा होनबा नोंथां बे मोनसे जाबाय औ होमबा जोङो बै सेम प्रसेसआव दहाय जों जेरैबायदि सबाइखौ जोङो गुदुं खालामदों गोदौ होदों खारै सारै होदों बे मोनसे थांबाय ओमफ्राय बेयाव जुदि जों अमा बेदर बायदिसिना होदेरनांगौ जायोब्ला होमा बे अमा बेदर दाउफोरखौ जोङो एक्सट्रा एवनानै एसे मोजां नांगौबायदि एवनानै जारेट खालामलायनानै जोङो बेखौ मा होसननो हायो दा होसननानै होयोब्लानो ओ जों बेखौ ओ संख्रि बानलु नायनानै मोनसे थि थासारिनि गेजेरजों जोङो बेखौ मा खालामनो हायो ओ जानायसिम लाबोनो हायो नोंथां होमबा नोंथाङा सबाइ ओंख्रिनि सायाव मा बुंनो सानबावदों फंनैसो बुंनो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय
नोंथां सबाइ ओंख्रियाथ' जोंनि ओ मानो होनबा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मा बर'नि ओंख्रियानो होनजायो आरो बेखौबो मोनसे ना ओ जोंथ' बांसिन मेनलि ओरैनो गोथावसिन जायो होनबा माजों जायो सबाइ ओंख्रिया ओ जोंनि मा दाउजों ना लकेल दाउजों बेयो ओरैनो ओरैनो बांसिन गोथाव मोनसिनो आरो जों जानो
औ
दा दाउखौ बानायनो थाखाय जों मा खामनांगोन गिबियावनो जों सबायखौ रुग्रोनना लाबाय दैजों रुग्रोबाय खारै होबाय होनानै बेनि उनाव जोंथ' दाउखौ एवफ्रानग्रोना लानानै जोङो मा बेनि उनाव सबाय गोदौनायनि उनाव दाउखौ होबाय होनानै ओमफ्राय
गोदौ होनायनि गेजेरजों ओमफ्राय बेयाव नांगौखिनिखौ होनानै जोङो मा लास्टआव मा बिनि टेस्टखौ नायनानै मा
ओ
ओ जानाय समसिम जोङो मा गोदौहोनानै ना बोखांनाय जायो ओमफ्राय बिनि टेस्टआ एसे आलदा जायो आरो गुबुनफोरनिफ्राय जेरै सबायजों दाउजों जानो टेस्टआ एसे आलादा जायो
मानि बिनि टेस्टखौ जोङो बुहुमाव नागिरना मोना होनोबाबो बांद्राय बुंनाय जाया नोंथां
औ नोंथां नंगौ औ टेस्टआ एसे आलदा जाखायो जेरै गुबुन बेदरफोरजोंबो जायो जोङो जानाया थेवबो दाउजों जानायनिसै गुबुन बेदरफोरनिसै एसे आलादा मोनो आरो टेस्टखौ
ओं ओं
जोंनि ए लकेल दाउजों दे नोंथाङा फंनैसो बुंनो बिनिबा
होमबा नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय बे गासैबो सैथो गोजा आरो बेबायदिनो जोङो बिनि टेस्टखौ जोङो जानो हायो आरो बेनि टेस्टजों जोङो आलासि सिबिहरनो हायो गुबुन मोनसेया जाबाय नोंथाङा नाफामनि बाथ्रा फैदों नाफामा बावैसो बि टि आर सरखारजों जि खामानि मावनायनि थाखाय बियो माने मा खालामजाबाय जि आइ टेग आ मोनबाय जग्राफिकेलि इन्डिकेसनाव
औ
बेयो दिनै बुहुमाव रायजो जानाय हारि हारिसाफोरनि गेजेराव बुहुमाव दिनै आदस' ख्रर सुबुं जाबाय दा बे आठस' ख्रर सुबुं जे जानायाव नाफामा जे बर'फोरनि खा बेखौ जों दिनै रिक'नायस होनो हाबाय नोंथां आरो बियो इन्टारनेसनेल लेभेलाव बुहुमनां थाखोआव बे दिनै बयजोंबो सिनाय जानाय मोनसे रेकगनाइज मोननाय बेयो मोनसे जाथोसे जोंनि जाग्रा जिराद जाफैबाय नोंथां दा होमबा जों नाफामखौ बोरै बोरै देयो जों बिनि सायाव सावरायनांसिगोन दा नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां
जो गोनां औ नंगौ नोंथाङा दायो मा फिसाफोरखौ
ओ नाफाम बानायनाय जायो ना फिसा होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै गुरनाय ना अबेबा फुख्रियाव हनाय ना अबेबा माने दैसाफ्राव गुरनाय ना जिखुनु माने ना फिसा जानांगौ आरो ओमफ्राय बिनि सायाव मोननै बाथ्राया जाहैबाय हाग्रायाव गुरनानै मोननाय नाया थेससिन जायो होननानै बुंदों आरो नोंथां फुख्रिनि मोननाय नानिखैरै दा बेखायनो सरासनस्रायै बर'फ्रा थांनाय गोलाव समनिफ्राय जोंहा नाफामखौ जोङो गुरनाय बायदिसिनाफोरनि ना मोननाय एभेलेबेल मोनोब्ला जों बेखौ फोरानो खि गारनांगौबा जों गारबाय
गारबाय
खायफा खिबो गारो खायफा खि गारा ओरैनो बानायो दा बेबायदि मोनसे थासारियाव होमबा जोङो खि गारनानै फोरानबाय नांगौबायदि जों फोरानबाय फोराननाय सानसे साननै फोराननायनि उनाव जों बेखौ नाफाम देनो थाखाय लाहार फाहार खालामो दा नाफाम देनायाव जोङो एफारखिनि गोनां माखासे बेसादफोरबो नांजोबा जेरै जोङो मोननै मोनथाम जिराद होयोब्लानो लगायदेरोब्लानो जों बेखौ गोथाव खालामनो हायो आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव जोङो नाफामफोर बिबायदि खालामनायखौ नुयो दा जोंनि ओनसोलाव नाफामखौ ओरैबायदि थासारियाव खालामनाय जायो बेनो जाहैबाय बे मा नाफामखौथ' जोङो देबाय उवालआव देयो जोंनिथिं बांसिन बेबायदि दिंखिफ्रा बिराद खम जोंथिं जोंथिं बांसिन उवालखौनो बाहायो आरो बे उवालाव देबाय देनायनि उनाव एसे जोङो देग्लिखांनायनि उनाव एसे गेब्लेहांनाय समाव जोङो बै थास' गोसोमफोरखौ होनाय जायो थास' गोसोम आरो नाफामाव माने बिनि कुवालिटि बिनि गोथाव बेखौ एसे साबसिन खालामहैयोनो दा बेखायनो जोङो ओ नाफाम बानायनाय समाव जोङो बे थास' गोसोमखौ होनाय नोयो आरो बेजों लोगोसे माखासे बेसादबो एसे एनै होदेरो आरो गो प्रथारखौ बिथा खालामनानै गुबुन गुबुन नाथाय सरासनस्रायै जों नाफाम बानायोब्ला जों बेहा थास' गोसोमनि बे बिसंखौ जों होनाय नुयो दा बेखिनिखौ होनानैनो जोङो नाफामफोरखौ बानायनाय नुयो दा बिनिफ्राय नाफाम बानायखांनायनि उनाव जों बेखौ औवा हासुंफ्राव सोयो आथिखालाव बयाम फ्राव दोनो बथलनि बयामफ्राव सोरबा प्लास्टिकनियावबो दोनो खिन्थु जों जेनेरेलि औवा हासुङाव बानायोमोन गोदो जोङो ओं दा बेयाव औवा हासुंनि टेस्टआ एसे साबसिन होननानै बुंदों आरो बे आदि आजै आजौ फोरनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे मोनसे थासारिखा बेखायनो फैयै फैयै फैनानै जोङो बेखौ मास फ्राय बै समावथ' देर मास दुइ मास दोननायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि मानसिफ्रा बेखौ जों बारा गोबाव थिनानैबो दोना थिनानै दोना नालाय नोंथां माने बिदिनो बिस दिनसो जाबानो जाजेननाय जायो नाथाय ना नाफामा जेसेबां गोबाव दोननो हायो एसेबांखिनि गोथाव जायो गोथावसिन जायो आरो औ नाथाय आथिखालनि थासारियाव नैबे मोनसे थासारियाव फैनायखाय जायो बेबायदिनो नाफामनि जि जानाय थासारि बे बिदिनो जायो नोंथां दा नोंथाङा बे बिथिङाव नोंथांमोननि जों नाफामखौ बोरै बानायो बिनि सायाव दसे बुंनो थाखाय बे समाव खावलायबाय
औ नोंथां नोंथांनियाबो सैथोआनो ओ जि बुंदों जोंथ' आंथ' ओरैनो नुनायाव जोंना नाफामखौ इदिनो गुरना लाबो गुरना लाबो नानै फोरानस्रोयो फोरानस्रोनानै ओमफ्राय बिदिनो देलाबायनानै बिदिनो जेरै थास' गोसोम ओ नोंथाङा दासो बुंलांदोंमोन थास' गोसोम थास' गोसोम होयो खायसेया होयो खायसेया होआ बिदिनो होनानै ओमफ्राय भयामाव सोनानै जोंना मा भैयामाव सोनानै सान्दुंफोराव होजाबा होना दोनो आरो ना होना दोननानै मा बोसोरसे बोसोरनै बोसोरनै बोसोरनै लागै फ्राय बोसोरनै बोसोरसेनि उनाव जाबाय थायो सोरबा आलासि दुमसि फैबा जोंहा बे नाफामखौ होनो जोंहा खुबिदा जायो जाय ओ मोनजाफेरि नाफाम मोनजाफेरि बिसोर बिथांमोनहा मोनजायोबा मा टेस्टि जादों होननानै बुङो आरोना
अ औ
दा नाफामा थारैनो जो जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे मा गनायथि मोनजानाय नंगौ जायनि थाखाय टेस्ट बिनि टेस्टआनो एसे
औ होनबा नोंथां जों दिनैनि जि सावरायनाय बेखौ एसेयावनो दोनथ'सै।
अ नोंथां थेंक इउ